हेल'
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय जोंनि ओ आंगो फोरबो बैसागु ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बैसागुखौ ओ गोदो जेरै फालियो बेबायदिनो फालिबोगासिनो बैसागो फोरबोआथ' सात दिन थायो नंङा होमब्ला नोंथां ओ-ओ बैसागुआ फार्स्टआव मोसौ बैसागु जाग्रोयो मोसौफोरनि बैसागो जाग्रोयो आरोना ओ लास्ट मास जोबनाय जे सैथ्र सैथ्र' दान होनोमोन नामा
औ
औ सैथ्र' दाननि लास्ट जोबनाय खालि मोसौखौ जोंङो थुखैनाय जायो थुखैखांनानै जोंङो मोसौखौ बेबायदि मोसौखौ जोंङो बिदिनो लाव फान्थाव इदिनो लाव, फान्थाव आरो हाय ओ हालदै ओ थाइ खा बायदिसिना बिदिनो माला खालामनानै माबायाव सोनानै औवाफोरनि बा मालाफोराव सोनानै जोङो गोदोनायाव गानहोनाय जायो आरो ना गोदोनायाव गानहोखांनानै जोंङो बिदिनो ओ जोंनि खैजा बिथिं सबायाइ गोरान एवनानै जाहोयो आरो ना मोसौनो ओइदिनखालि सबाइ गोरान एवना जाहोखांनानै ओ बिदिनो ओ जोंनि जे संनाय दोलसि दोलाफोराव हांगार सिथाबनानै थानायफोरखौ जोंङो ए एरख'नानै बिदिनो थाव जानाय गोथां थावजों जोंङो लगायनानै बिदिनो थफा थफा आगर मालाबा सोरबा फोरा आगर फुनै बिदिनो सोरबा सोरबा थगा थगा फुननानै होयो आरोना बिदि फुननानै देलायहोखांनानै जोंङो मोसौखौ बान्दोफ्राव बा फुख्रिफोराव जोंङो थु खैनानै बिदिनो ओइदिनखालि जोङो मोसौफोरखौ बिदिनो हगारनानै होनाय जायो आरो बिदिनो थुखै हगारना हो बोखांनानै अ मोन आंना गोरोन्थि जादों जोङो मोसौखौ ओ थुखैनो फैखांनानै जोङो होलाङोब्ला जोङो मोनसे मेथाइ खनो जायखौ जोङो ओ लाव जाब फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बेफोरबायदि मेथाइ खनो आरोना जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे नेम आरोना बियो मोसौ थुख खैनायनि औ आरो थुखैखांनानै जों जाय जाय थुखैग्रा बिसोरो माने थुखै मोसौखौ थुखैखांनानै हगारना होखांनानै न'आव फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां आरामै थायो आरो ना आरो थानायालाय थाया बिदिनो जानाय लोंनाय ओइ खालिथ' जोंना गोखा गोखै जाजोबो बोसोराव खनसे एक्स'था एकथा ना मा बिदि मैगं ब नागिरनानै जायो आरोना ओ गोखै गोला गोफा गा सैबो थाजोबो बेयाव जोङो नागिरनानै बिदिनो एवनानै बा सं नानै जानाय जायो बेफोरखौ जायोब्ला देहानि बेमार आजार बेफोरो ओ एसेबाबो ओ खारलाङो होननानै जोङो बेखौ साननानै लानाय जायो आरो बिनि अनगायै ओ जोंङो बिदिनो जानानै जोङो ओइदिनखालिनि समखौ बारगो बारहो हरो आरोना आरो अखानायै जे बैसागनि एक थारिख बैसागनि एक थारिखाव जोङो हम फुंनियाव फुङाव सिखारनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोंनावथ' बाथौ थानसालि दं बाथौखौ जोङो गोसो गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां खुलुमनानै जोङो जोंनि देरसिन बा ओ बिदिनो उन्दैफ्रा देरसिनफोरखौ खुलुमो आरो ओ गिदिर फोरा उन्दैफोरखौ इदिनो बोर होयो बेफोरबायदिनो बयखौबो बिदिनो खुलुम खुलुमनानै बोर होलायलायनाय जायो एक थारिक खालि आरो ओ बिदिनो बैसागोआथ' सात सात दिन थायो सात दिनाव बिदिनो रंजा बाजायै बैसागुखौ बारहो हरो आरो ना बरायो आरो ना बोसोर गोदानखौ ओ बिदिनो बयनिबो न' न' बोराय बुरिया बोराय बुरि आलदा मोसायो आरो सेंग्रा सिख सिख्लाफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा आलदा आरो गथ' गथायफोरा आलदा आलादा आरोना बिदिनो बयनिबो न' न' थांनानै ओ खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानाय जायो आरो बेफोरखौ दामनानै आरो बनि बयनावबो जोङो फैसा एसे बा माइरं एसे जोंनो ओ बयबो हरो आरोना जों बैसागो मोसानानै बिदिनो बोसोर गोदाननि मागियो बेजों जोङो बैसागोआ सातदिन जोबोब्ला जोङो रंजाखाङोब्ला ओ बेफोर फैसाखौ जोङो थुबुर खालामनानै जोङो मोनसे बैसागो मेला जायखौ होनो जोङो मेला होनो बेखौ खुंनाय जायो आरोना ओ जो ओइदिनखालि ओ बे बैसागु मेला खुंनायनि ओसिगाङाव जोङो खेलाफोर होग्रोयो जोंनि जायगायाव आरोना खेलाफोर होखांना ओ खेलाफोराव जोङो बिदिनो खारनाय बारनाय आरो हांसो हमनाय अमाफोर हमनाय बिदिनो मेगन खानानै थिं बुनाय बायदि बायदि खेला होयो आरोना ओ खेला होखांनानै जोङो अखा नायै बान्थाखौ रानो अखा नायै बान्थाखौ राननायनि लोगोसे जोङो गेवलांबो गो गेवलां मेलबो खुलियो जेराव ओ जों ओ ग्रुपै मोसानाय जायो बारदै सिख्ला बा ओ बिदिनो ख्रिस्टि मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बिदिनो बादायलायनाय ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसायो आरोना बि दिनो औ स्टेजफोरावथ' जोङो ओ बांसिन ओ दिजे फोरजों बांसिन हरफोराव कालसार जायोब्ला दिजेफोरजों मोसानाय जायो आरो सानफोराव बिदिनो बादायलायनाय समाव जोङो खाम सिफुं जथा गंगोना लानानै बिदिनो मोसानाय जायो आरोना आरो खालिनो बान्थाखौबो राननाय जायो सोर देरहादों सोर बेसेबां मोजां ओ मोसानो हादों सोर बेसेबां मोजां ओ खारनाय बारनायफोराव सोर नाम्बार अवान लाखिनो हादों बेफोरनि बान्थाखौ ओइदिनखालि ओ ओइदिनखालिनो राननाय जायो आरो। ओ दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालियो बेखौ एसे ओ फोरमायनानै होदो नामा?
औ नोंथां। ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैसागु फोरबोखौ बिब्दियैनो फालिनायखौ नुदों आरो ओ जोङो ना थाय गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो जोङो दानि समनि फालिनाय जोङो नायनो थाङोब्ला एसे फारागखौ नुयो आरो जेरै जोंहा गोदो बैसागु सफैब्लानो गिबि साननिफ्रायनो बयबो ओ गाजा गोमजायै जोङो बैसागु रंजानो थाखाय ओंखारबोयोमोन। नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दिखौ नुनो थांलिया आरो बयखौबो जोङो गावबा गावनि खामानिफोरावल' मुखुब जानानै थासै बिबदि रंजानो ओं खारबोनायखौनो जोङो नुनो थांलिया आरो एसे खम नुयो आरो। आरो गोदो जोंना जेरै बैसागु फोरबोखौ से दानहालागै फालिनाय जायोमोन। बिब्दिखौबो जोङो नुनो थांलिया आरो। जोंनाव जेरै नोंथाङा फोरमायदों स्नि सान फालिनाय बिब्दिल' फालिसै आरो। बेबायदिनो गोदो जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि ओ बादिसिना मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बिब्दि मुं होनानै फालियोमोन। जोङो दानि समावबो बिब्दि मुं होनानै फालिनायखौ नुयो आरो ओ नाथाय जोङो ओ जेरै मा मोसौनि बैसागुखौ गोदो जोबोर ओ गाजा गोमजायै फालियोमोन बिब्दिखौ नुनो थांलिया आरो मानो होनोब्ला जोंना आथिखाल समाव ओ बिगियाननि जौगानायजों बांसिन सुबुंफोरखौनो आबाद फोथारफोराव जोङो ट्रेक्टर नङाब्ला बायदिसिना मेसिनफोर बाहायनायखौ नुसै। जायनि जाहोनाव जोङो मोसौफोरखौनो फिसिनाय फिसिनायखौ नुनो थांलिया आरो। आरो फिसिब्लाबो जोङो मोसौ गाय बायदिफोरखौसो फिसिनाय नुयो आरो जेरै हालुवा गोदो जेरै हालुवाफोरखौ जोंना हाल एवनो फिसिनाय जायोमोन। बिब्दिखौ फिसिनाय जाला आरो। बेनि थाखायनो जोङो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला मोसौनि बैसागुखौ गोदो जेरै गाजा गोमजायै फालियोमोन बिब्दि फालिला आरो दानि समाव जोङो खायसे न'खरफोरखौल' फालिनाय नुयो आरो जाय फ्रा मोसौ दङ बेबायदिनो जोङो नोंथाङा जेरै फोरमायनाय मोसौनि बैसागुखालि जोंहा ओ लाव फान्थाव बायदिजों जोङो बिसोरखौ ओ बा बिसोरनि मोदोमाव जेबो बेमार आजार जानो हायि बायदि बुनानै होनाय बा सारनानै होनाय बिब्दि हुदाखौबो जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो। ओ बेबायदिनो नोंथाङा जेरै फोरमायदों मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय ओ बिब्दिया जोंनि ओनसोलावबो नुयो आरो बिनि मोनसे मोनसे जाहोनबो दङ जे जोंना गोदो ओ गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव गोबां लख्रा मोसाफोर दंमोन ना बिसोरो बिबदि न न'खरनि जुनारफोरखौ जानायनि थाखाय जोङो बिसोरनि मोदोमाव बिदि फोथा फोननाय जायोमोन आरो। आरो बेनि उनाव ओ बिसोरखौ बिब्दि फोथा फोनखांनानै जोङो दैखरनि दैजों नङाब्ला दैमाफोरनि दैजों थुखैखांनानै जेब्ला बिसोर खौ ओ फोथाराव लांगोन अब्ला जेरै नोंथाङा फोरमायदों जोंनि जा खुगा मेथाइ बेखौ जोङो रोजाबनानै बरायना दोनहैनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेरै बै सानखालिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गो गोखा गोखै मैगंफोरबो खाबथिंनानै जानाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै जोंना बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम आसुग्रिफोराव जोङो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना मानसिनि बैसागुखालिबो जोंना जेरै गोदो जोबोर ओ जेरै नख न'खरनि सुबुंफोराबो आलासि जानो फैलायनाय बा जानो थांलायनाय बिदि हुदा दंमोन नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दिखौ नुला आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो जेरै गाजा गोमजायै बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन बिबदि आथिखाल समाव जोङो नुनोनो थांलिया आरो बेनि उनाव जेब्ला थामथि सान फैयो अब्ला जोङो जेरै गोदो समाव दोरोङारि दामग्राफोरखौ लानानै रंजायोमोन बिब बिदिनो सा मा होनो खायसेखौ नुयो नाथाय जोङो खायसेखौ बिब्दि नुला आरो जेरै जोंनि बक्स नङाब्ला खायसेखौ मबाइल आरिजोंसो जोङो रंजानो थांनायखौ नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंना जोबथि सानखालि खायसे हाबाफारिफोर लानानै जेरै नोंथाङा फोरमायनाय गेलेनाय मोसानाय बायदिखौ होनाय जायो आरो मोनाबिलियाव खायसे महरगिरि रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो बेवहाय रंजाना बैसागुखौ बेबायदिनो बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदा खौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों दे